खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ मा खालामनो नोंथाङा दालाय
दायो ओरैनो फ्रि दं
आदसा जों अब्ला दसे सावरायनो हागोन ना आबादनि सायाव
औ हागोन
बिदिब्ला नोंथांमोना माइ आबाद गायनाया जोब्बायना दा
औ जोब्बाय गायखांबाय
औ बेनिफ्राय जोंहाबो जोब्बाय जोबनाया
अ
बेनिफ्राय जेबो दैज्लां बोथोरनि गुबुन आबाद जेबो मावा दा
ओहो जेबो मावला
औ ओरैनो न'खराव जानो थाखाय एसे एनै मैगंफोर मावनायफोर
बिदिथ' जेबो गायथ'वा जोंहा बिदि जेबो मावा
औ
माइल' गायो
औ औ खै बिगासो गायो नोंथां माइखौलाय
जोंना सात बिगा
सात बिघा
औ
उम माइ गायनायनि हाजिराफ्रा बेसेबां बेसेबां लायो नोंथां मिथिंलाय?
जोंनिथिं सानसेयाव निस'
सानसेयाव! बिसिबां होनदों? सारिस' औ। एखेयानो नोंथां जोंथिंबो बिदिनो।
औ नोंसाबा मा मा माइ गायदोंबा?
जोंनिया ओरैनो रन्जित गायदों फायो माइब्रा बे मोननैखौ गायनाय जादों आरो।
औ एखेयानो जोंहानिजों।
खावसे खावसे गायदोंना नोंथां?
ओं खावसे खावसे गायदों।
माइब्रायालाय बबे मोनसे रोखोमनिखौ गायदों नोंथां?
जोंना रनजित माइब्रा।
रनजित माइब्रा ना? जोंना बै गोजा गोजा माइब्रा फा फाख्रा फाख्रा थायो जे।
अ
बेखौसो गायनाय जादों माने।
नोंथांमोनहा माइ गायनानै माइखौ फानगोन नामा माखासे?
औ फाननाय जायो माखासे जोंहा।
अ
माइखौ।
उम।
न'नि जानो थाखाय दोनथुमनाय जायो बोसोरसेनि थाखाय। बाट बाखिखौ माने माखासे राङारिनि थाखाय फाननाय जायो आरो माने।
ना
ओरैनो नोंथांमोननि साइडआव मा मा आबाद मावो माइनि अनगायै जेनेबा?
जोंनाथ' बानलु सिब्र' माव वो आरो साफात मावो आरो बेराद मैगं मावो बिदिनो लेस स्रा
औ।
थाइबें
औ।
बिदिनो बेलाथि, जिंखा, बहल
औ।
बेराद बेबायदिनो बेराद आबाद मावो जोंथिं।
औ दामफोरा बेसेबां बेसेबां थाङो नोंथां मैगं थाइगं फोरनिया?
दामाथ' जिंखाया बिब्दिनो केजियाव आसि थाखा। ओमफ्राय बानलुफोराथ' बै बानलु बै फिसाया किजियाव बियो एक्स' ओमफाय आरो सि सिब्रआथ' सेरसेयाव सारिस'आनो जागोन खोमा।
औ बानलु सिब्रखौ गोबाङानो आबाद खालामो ना?
ओं बांसिन।
औ। ओरैनो खै बिगा खै बिगासो गायो?
थ' बानलु सिब्र'फोरखौ दस बिगा गाहाम गायो। आं हाया गोरान नाल लाय अबेथिंबा अबेथिंबा माइ गायजायैफोरा।
औ
जोंनियाथ' जेबो आबादानो जाया खालि माइ आबादल' जायो।
अ दला साइद नामबा नोंथांमोननिया जेबोथ' खरान होआखै दा आबादनि थाखाय नोंथांमोनथिंजाय अखाफोरा?
ओहो बिदि जायाखै।
औ
बांसिनानो माइ आबाद मावग्राफ्रा गायखांजोब्बायानो होनजायो।
औ ओरैनो माइखौ गायनानै नोंथांमोनहालाय फानोना न'आवनो
जोंनाबो जेनेबा जखौनोथ' हाखाया नालाय। मानसिफोराबोथ' एसेल'खा नालाय जेनेबा एसे दोननानै एसे फानो आरो थोनाय खिनिखौ दोननानै माखासेखौ फानो।
औ माइ मारा होखांनायनि उनावनो माइखौ फानोना? जेब्लासिम दामा बारायो अ खायसे मानसिया माने मआ दाम जायोना दा बायदियाव दैजां बो बोथोर समाव बे समाव माने दाम नेनानै फानथुम फानो माने।
ओं
आबाद मावनो दैज्लां बोथोराव माखासे जोंनि बर' न'खरफोरावथ' गोबां आाङनो खस्थ' जायोना राङारि खान्थियाव।
ओं
नोंथांमोनालाय आरो माबा मोनसे एक्सट्रा आबाद मावबावो नामा?
जोंहाथ' बिदि मावनाय जाया मावनाया ओरैनो न'नि जानो थाखायल'। बिदिनो जिंखा फोरला
औ
थास' लेस्रा बिदिनो बायदि बायदि गायो आरो। खसे
उम
न'आव जानो थाखाय
उम
आजिखालिथ' माने बाहेरायाव जानाया माने गोबां मुलि बाहायोना बेनि थाखायनो माने।
आथिखालिनि गाससिबो आबादानो मुलिजोंसोखा।
औ मुलि नङाबानो जालाना एम्फौ एनलानि थाखाय दे
आबादाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहाथ' बिदिनो माइफोरल'सो गायो आरोथ' बेलेग जेबो आबादखौनो मावखाया।
औ गुबुन साइडखे जाय ओरैजाय सोनाब साइडखे जाय माने ओ बै मुस्लिमफोरा माने बिसिनाथ' बारे बारे बोसोरै आबादावनो थानाय नांथाबना थानाय जायो आरो। मोनोना दा नै माइ गायखांबा जुखाम होसिगोनलाय बिसोरो जुखाम फाथो बिदिनो फान्थाव बायदि बायदि मावबायानो थायोना?
औ बिसोरो बांसिन गम आबादखौ मावो।
औ। गुमना
उम
जोंनि साइडआवथ' गभफोरालाय बहा जानाय आरोना
हायानो जोंनिया बिदिजों जाखायाना
औ खायसे खायसे माइ आबाद जोबखांनायनि उनाव बादाम गायो आरो गायनाया
औ।
मटर फैयो बिदिनो
उम
दा नोंथांमोननि साइडआव आबाद बिथिङाव बेसेबांसो जौगानाय बानलु सिब्रुफोर गायनायानो होन साफतानो होन जेनेबा
जेनेबा साफातजों बानलु सिब्रावहायसे जाना दं खोमादै ओमफाय आंथ' बिदिखौ बारा मिन थिया जोंहा मावा नालाय।
गामियाव मावो आरोना नोंथां।
गामियाव मावो।
औ।
उम
खोनानो मोननाय मथेब्लाथ' ओरैजै सानजा साइदआव बानलु सिब्रुखौ गोबां बुरजा बुरजा बिगा बिगा गायो होननाय खोनादों।
ओं नंगौ।
खोनाखादों जानांगौ नोंथाङाबो।
औ।
बि
आ' नोंथाङा बहानि
आङो गफ'नि नोंथां।
अ गफरनिनो
औ।
नोंथाङा आरो
आंबो बेनिनो
अ आतसा
ह आबाद होनोब्ला नोंथाङा ओरैनो मा होनना मिथियो। जेनेबा बुजियो
हाबा होनोनोब्लाथ' आरो बे जेनेबा माइ आरो बिदिनो बेलेग मावबावनायखौनो आबाद होना होमबा?
औ। गोबां रोखोमनिया आजिखालि माने आथिखालावहायो गुबुन गुबुन आदब खायदाजों आबाद मावसै ना
औ।
गोदोथ' आरो मोसौजोंसो हालौवनानै माइ गायोमोन ना दाथ' आरो गासिबो ट्रेक्टर जाजोब्बाय।
औ। आबाद मावनायाव दुब्लि फोथाराव दानिया ट्रेक्टर नङाबानो ज जालियाना आरो मेसिनारि मुगा जाहैबाय जेब्ला
ओम
नोंथांमोननि सदायाव मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनगोन ना मोनलिया
मोनला रावखौबो नुफेरलानो
औ मोसौफोरखौनो फाननासो लाजोब्बायनाा
औ जोंहानाब मोसौआ मासेबो गैया
औ मोसौ थाबासो हासारबो मोनोमोन आरो आरो आबाद मावनायाव हालेवनो हालेवब्रबबाय थानो हायोमोन दानियाथ' ट्रेक्टर मोननोनो थान जालायो
उओ
आरो मोसौ लानानैदि गोबोरखिखौहाय आबाद मावनायाव होबायादि आ आबादादि मोजां जायोमोन दाथ' आरो बिदिखौनो मोननो थांला
औ गोबोरखि हासारजों आबाद मावनायानो गोबां ग्लाब ग्लाब हासार गोनां जायोमोन ना
औ
ओरैनो सानबेसेसो जाखो नोंथांमोना गायखांनाया माइखौ
जोंना सप्तासेनि बारासो जाबाय
अ आमथिसुवानि सिगां गायदों नामा नोंथां आदसा जोंथिंजाय गायहांगासिनोसो दासो गायफुगासिनो माने
अ जोंनि बे एरियायाव गायखांजोब्बायानो
औ आबाद मावनोबो माइ आबाद मावनोबो खस्थ'सोलै माथो दाना हाजिराफोरखौनो मोनलायनो नागिरा
हाजिराखौनो मोनाथ' आरो ओंखायनो आम सिसुवानि सिगांनो मावग्रोनो होननानै जोंना गायग्रोखादों
औ मोजाङानो जादों
ओ
उ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय दोनथ'लाय दिनसै नामा औ जागोन दे